औ नोंथां आं गोजोनबोलासिनि नोंथांनिसिम आंनि हामलायथिखौ जासिहरबाय।
नोंथांनिसिमबो आंनि गोजोन सानजौफुनि हामलायनायखौ जासिहरग्रोनाय जाबाय नों थां।
औ नोंथां नोंथाङा दासान्दि मा मावनानै दङ?
आंहा सासे आबादारि हिसाबै आं जिखुनु जायखि जाया आबादखौनो मावो आरो नोंथां। बेबायदिनो लेबु खान्थाल थाइजौ गाैखौबो मावजोबो आङो। बिदिब्ला नोंथाङा माबाफोर सोलोंनो लुबैदोंमोन नामा आंनिफ्राय?
नोंथाङा बबे आबादखौ खौ बांसिन
अ बुंनो थाङोब्लाथ' आङो लेबु खौनो बांसिन बिबांनि मावनाय जायो आरो नोंथां।
औ आंबो बे लेबु आबादखौनो मावनो सानदोंमोन इयुनाव। बेनि थाखाय नोंथाङा आंनो माखासे बाथ्रा फोरमायलांनो सानदों नामा?
बिदिब्ला आं नोंथांनो लेबु आबादखौ गायनायखौ फोरोंनोसै नोंथाङा जिखौ जिहेथे इयुनाव गायनो नागिरदों नङा होमबा नोंथां? बेनि थाखायनो लेबु आबादखौ बोरै मावनाय जायो आंनो थांनो फोरमायनोसै आरो। बे लेबु आबाद मावनाया जोबोरैनो गोरलै। एसेबांबो गोरा नङा। नोंथाङा जुदि माइ आबाद मावबाय थायोब्ला नोंथां नोंथाङा बोसोरावनो खनसे खननै खनथाम बिदिनो हालेवबाय थानांगौ आरो नोंथां। नाथाय जोंना लेबु आबादखौ खनसे खनसेल' हालौवनांगौ जायो आरो। खनसेल' हालेवखांनायनि उनावनो नोंथाङा स्नि एबा गु दाइन गु बोसोर हालौवा मुवानो नोंथाङा लबुनिफ्राय फिथाइ खानानै मोनबाय थायो आरो नोंथां। खालि नोंथाङा मा
मासाव एबा दान फैसाखौ खनसे खनसेै हागखौ' फनानै संनानै होबाय थानांगौ आरो। आ देब बार'ज
नोंथाङाथ' हालेवनो रोंखायो जेरै नोंथाङा माइ गायो बेबायदिनो लेबु आबादखौबो हालेवगोरो आरो एसे। हालेवगोरोखांनानै खननैसो हालेवगोरो आ खननैसो हालेवगोरखांनानै मा खालामो जोंहा आ हाखौ साफा खालामनानै लायो। खनसेबाव मै होबावनायनि उनाव ह हा फिसा फिसौ थानायफोरखौ साफा खालामो आरो नोंथां। बेनि उनाव नोंथांनो थाखाय मोनसे नोजोर होनाव होथावना बाथ्रा नोंथां बे लेबु आबादखौ बाराद्राय दलहा जायगायाव गायनो नाङा आरो नोंथां। दलहा जायगायाव गायब्लाबो जायो जोंहा अखा हायोब्ला गोबां बिबांनि दैया जमा जायो आरो नोंथां। दै जमा जायोब्ला लेबु फिफाङा मोनबाय थागोन ना नोंथां अब्ला नोंथांनि लेबु आबादा खहा जानो हागौ एबा गाज्रि जानो हागौ आरो नोंथां। नोंथांनि लेबु आबादा थैलांनो हागौ। बेनि थाखायनो नोंथाङा आ मा होनो लेब आबादखौ एसे गोजौ जायगायाव गायोब्ला मोजां जायो आरो नोंथां जाहाथे जाहाथे अखाफोर हानानै अखानि दैया थाबनो गलांफिनो। बेनि उनाव नोंथाङा लेबु आबाद मावनोब्ला गेजेराव नोंथाङा मोनसे दै जगायना होनायनि राहा मोनसे खालामनांगोन आरो नोंथां। नोंथाङा दंखलफोर गायनानै बे दंखलनि दैजों नोंथाङा बा मेचननि दैजों लेबु आबादाव सारनानै होनांगोन आरो नोंथां। बिदिब्ला जों नोंथां नोंथांनो फोरमायनोसै लेब आगादखौ बोरै गायनाय जायो गिबियाव नोंथाङा हालेवनानै लाखांनायनि उनाव मोनसे नागार हायै बाथ्रायानो जाबाय नोंथाङा जिरा दुमनांगौ नोंथांनि आबादखौ रैखा खालामनो थाखाय मोसौ बोरमा मैसो आरिनिफ्राय नोंथां जाय जुनारा गांसो जायो बेनि उनावहाय नों थाङा लेमबुखौ लारि लारि लारि सिमा सिद्दा बोनानै गायनानै गालां आरो नोंथां आ बेबायदि। जि गायदो बिनि एसे गोजान गोजान गायनांगौ खाथि खाथि गायनो मोना आ खाथि खाथि गायोब्ला मा होनो आबादा मोजां जाया आरो नोंथां। बेबायदिनो नोंथाङा बा मिटारसो गोजान गोजान जायगायाव गायनांगौ आरो नोंथां। आ बेबायदिनो नोंथाङा लेबुआ खौ गायनानै लागोरदो गायनानै लाखांनायनि उनाव मा खालामनांगौ आ गेजेर गेजेर एसे एसे गोबोरखि होलांफाखा नांगौ गौ आरो नोंथां जाहाथे आबादा हासार मोननानै थाबैनो देरो। फिसा समावनो बेखौ जोबोर जोथोनै लानांगौ जायो आरो नोंथां। फिसा समाव मा जायो बांसिन हाग्राफ्रा हाग्रा दुबनानै होयो आरो नोंथां। हाग्रा रज'नायफोरखौ खाथिनि हाग्रा रज'नायफोरखौ खाथियाव रज'नो होनाङा आरो नोंथां। आ मानो होनबा हाग्रा रज'योब्ला आ बे जोंनि लेबुनि आबादाव थानाय बिसिबांनो हासार दङ बे हासारखौ गासिबो हाग्राआ बोनानै लाजोबो आरो नोंथां बेनि थाखायनो खाथि खाथिआव हाग्रा थानो मोना आरो जेब्लायबो दानस्रांनानै होबाय थानांगौ। बेनि उनावहाय आ लेबुआबादनो सम सम आ खराननि समाव अखा मोनै समाव अखा बोथोर गैयै अखा गैयै समाव आ दैनि राहा जगायनानै होन नांग आरो नोंथां दै सारै सारै होबाय थानांगौ नङाब्ला बाराद्राय सान्दुंनि बिथुंजों लेबुनि आबादा थैलांनो हमो आरो नोंथां। आ बेबायदिनो नोंथाङा लेबु आबादखौ थाम एबा ब्रै बोसोर नांगोन आरो आ बे समाव नोंथां मा लेबुवआ गोजौ गिदिर देरनानै फिथाइ होयो आरो नोंथां। आ बेबायदिनो लेबुआ आ जोंहा मोनसे समाव मा बेमार जायोनो आरो बे बेमार जायोब्ला एम्फौ एनला जायोब्ला मुलि सारनानै होबानो जाबाय आरो एम्फौ एनलाफ्रा खारजोबो आ बेनि उनावहाय आ मा होनो भिटामिनबो सारना होनांगौ जाहाथे फिथाइफ्रा मा थाब बिबार बारो आरो गिदिर गिदिर फिथाइया थायनानै होयो आरो नोंथां। आ बेनि उनावहाय जोंहा दंबावो आ लेबुखौ जोंहा खानो मोनो आरो नोंथां जेला लेबुखौ जोंहा बांसिन बिबांनि दाम मोनो। जेब्ला जोंहा गोजां बोथोर नभेम्बर डिसेम्बर जानुवारि समाव जोंहा गोबां बिबांनि लाब जायो आरो नोंथां मुलाम्फा जायो। आ बेबायदिनो लेबु आबाद जोंखौ अ गायनानै जोंहा गोबां रां खामायनो हायो जेरै लेबु आबादखौ लेबु फिथाइखौ जोंहा साबोन बानायनायाव आसार बानायनायाव आरो बायदि रोखोमनि मुलि बानायनायाव फेक्ट'रियाव बाहायनाय जायो आरो नोंथां। आसा खालामो नोंथाङा आंनि लेबु गायनायनि आदबखौ बुजिनो मोन बिबो जानांगौ बिदिब्ला नोंथाङालाय माथो खालामगासिनो दं नोंथां?
बुं नोंथां‌। आंबो आबादखौनो मावनाय जायो आबादफोरनि गेजेराव आं गय आबादखौनो बांसिन मावनाय जायो नोंथां।
आ बिदिब्ला नोंथाङाबो आंनो फोरमायना होदो नामा आ जे आङो इयुनाव जाहाथे आंबो गयनि आबाद मावनो हायो।
औ नोंथां फोरमायसै आङो गय आबादखौ मावनो थाखाय गिबियावनो जोलैखौ मोजाङै बासिनानै लानां नांगौ जोलैनि थाखाय फिथाइ गेदेरखौ सायख'नानै दानाय जानांगौ। आरो बेखौ लाबोनानै जायगा मोनसे सायख'नानै बेहाय जावैनानै दानाय जायो। नङाब्ला मिथिखानानै सोरनिफ्रायबा बेखौ थोंजोङै फुलि बानायखानायखौ गायनो हायो आरो बेवहायबो बै जोलैया मोजां नंगौना नङा बेखौ जोङो सायख'नो लानो नांगौ नोंथां। जुदि जोलैया मोजां नङाब्ला उनाव दिहुनथाइया जोबोद खम जायो आरो माखासे बे बेरामा जायो। फोर सन्देरनायनिबो माखासे सुबिदाफोर थायो। बेनि थाखायनो जोङो मोजां जोलैखौ सायख'नानै लाथारनो गोनां जायो मोजां जोलैया मानो होनोब्ला जायखिजाया बेराम आजार दुंथाइ बेबादिनो बोथोरनि उसुबिदा बार अखा बायदिसिना बेनिफ्राय गावखौनो गाव सांग्रांथि लाखिनो माखासे हाथि थायो। दा बेनि उनाव बै गय आबादखौ मावनो थाखाय हा थानो नांगोन। आंहा थोजासे बिबांनि हा दंखायो मानो होनबा आंहा गोबांथार होनजायो मानो होनोमब्ला आंहा थामजि बिगानिबो बारा गय आबाद दंखायो दा बे गय आबादखौ मावनो थाखाय माबायदि हाया मोजां बेखौ बुंनो थाङोब्ला गुबै दै थायि हा जेराव दैया थाबै सेरमायलाङो। बेबायदि हाया जोबोद मोजां आरो बाला साहिया हा एबा बालागैयि हा बेबो मोजां आरो बांद्राय बाला हाया बेनि थाखाय जोबोद गाज्रि एबा बेबायदियाव आबाद मावोब्ला गाज्रि जायो माने दिहुनथाइखौ मोना जायो आरो बेबायदिनो दुब्लि हा जेराव दै थायो बियो बेबायदि आबादखौ खालामोब्ला बाद मकला खहा जागोन बियो हानद्रेद पारसेन्ट रोखा नोंथां दा बे आबादा मावनो जोबोद गोरलै मानो होनोब्ला बेखौ खनसेप्ट मावखांनायनि उनावनो गोबाव हमनानै लाब्लाबो जुदि बेराम आजारफोर जायाब्ला थामजि बोसोरहालागै एबा बिनि बांसिनबो थावरिनानै थायो थांनानै थायो आरो मोजां दिहुनथाइबो होलाङो। दा बेखौ गायनो थाखाय जोङो मोनसे थि जान्थायाव गायनांगोन हमनानै लादो दाइन फुट गोजानाव गायनांगौ दाइन फुट गोजानाव गायोब्ला जोंहा मोनसे मोजां जानथायाव गायनाय बायदि जायो मानो होनोब्ला बेबायदि गायोब्ला जोङो जोथोन लानो गोरलै जायो आरो फार्सेथिं बिसोरो हासार दै बायदिसिना खौबो थोजासे बिबांनि मोननाय जायो आरो बेखौ जोङो बेवहाय जोङो गुबुन गुबुन फसलबो गायनो हाबावनाय जायो न गोथां आरो बेयाव जोङो जोथोन लानोबो मोजां जायो हासार होनो मोजां जायो बेबायदि जायो नोंथां बेजों लोगोसेनो जोंहा बे आबाद मावनायखौल' जाय आबाद मावनायखौल' जोङो खालामनानै दोनबा जाया बेखौ जोङो मोनसे थि रोखोमनि बेरा होनो नांगोन बेरा होनायनि बेलायाव जोङो गेदेर जायोब्ला बेरानि एसेबां मानि गोनांथि गैया नाथाय जेब्ला बिसोरो गायजेननाय जायो एबा बांद्राय गोजौ जौयि जायो अब्ला बेवहाय मोसौ मोसौ बोरमा बायदिसिनानिफ्राय जोङो खौ रैखाथि होनो थाखाय बेखौ जोङो बेरा होनो गोनां जायो आरो बेबायदिनो जेब्ला बिसोरो जौलाङो एबा देरलाङो अब्ला बिसोर बा बोसोरनि उनाव द' बोसोरनि उनाव बेफोरबायदि समहालागै बिसोरो फिथाइ थाइनो जागायजेनो
गोबां मानसिफ्रानो फोथायनाय दङ जे बेफोर गायखानाय बिफां फुलि एबा गयनि फुलिखौ जुदि गायस्लाय गायस्लाय सिस्लाय होयोब्ला बोसोराव बोसोराव खनसे खनसे बेबायदि खालामोब्ला थाब नो फिथाइ थायो होननाय बेबायदि खालामोब्ला थाबैनो फिथाइ थायो दा बेबायदि खालामब्लानो दिहुनथायाइखौ जों बांसिनबो मोननो हायो दा आंनि बुंनायावौआ बे थिनियावसै नोंथां
नोंथ रायलायनानै जोबोद गोजोननाय मोनबाय नोंथां आसा खालामोस
औ नोंथां दे जासिगोन दे